हेलौ
औ नोंथां
खोनादों ना?
औ खोनादों
औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं?
आङो ओरैनो दंथ'गासिनो
अ नोंथांजो आङो माने ओम मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो नागिरदोंमोन नालाय नोंथाङा आंनो सम दसे होनो हागोन ना
औ होनो हागोन नोंथां
औ औ नोंथां होनबा आयदायानो जाहैबाय आंना जुदि दानि जुगावहाय माने मोब्लिब गैयामोनब्ला मा मा जानो हागौमोन नो-नोंथांखौ फंनैसो फोरमायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय
औ नोंगौ थारैनो दानि जुगाव मोब्लिब गैयामोनब्ला जोङो गोबां खामानिफ्रावहाय उनफिननानै थानो गोनां जा
औ हेंथा सोमजिगौमोन ना नोंथां औ आरो नोंथां
जेनबा जोङो सिगां ओ मोब्लिब गैयै समावहाय जि बायदि ओ हरनि समफ्रावहाय
औ
हर थौजासे खामानि मावनाय जेरैहाय बायदिसिना कनस्ट्राकसन लुनाय बायदिसिना इखौनो होन बा ओ लामा सामा बानायनाय होन बेयावहाय जोङो
औ नोंथां
ओ हरमानि खामानि मावनो हायामोन आरो नाथाय दायो औ नाथाय दायो हर सान जेबो फाराग गैला जों हरबाबो मोब्लिबनि हेफाजाबावहाय सान बायदि बेफोर खामानिखौ मावनो हायो आरो औ आरो फरायनायनि बेलायावबो बेनो जोङो सिगांहाय ओ मोब्लिब गैयै समावहाय जेरै ओ सानावनो फरायनो गोनां जायोमोन हर जाबाथाय खोमसि जाबाथाय जोङो औ फरायनो हायामोन। दा दिनैनि दिनावबो मोब्लिब गैयामोनब्ला जों बेफोरबायदिनो फरायनाय खामानिखौ सानफ्रावनो मावनांगौमोन ओ जोङो हरनि सम फ्राव सम मोनोबाबो ओ हानाय नङामोन आरो आं बे बायदिखौ नुहरो नोंथाङाबो बिनि ख्रुइ साबसिन फोरमायनो हागोन नामा?
नोंथां आंनि साननायाव बिदिनोखि मोब्लिब गैयामोनब्ला जोंना मेगन गोयि माने खोमसि मेगनखौ जेरै मोसेबा होनबा खोमसि नुयो थिग बेबायदिनो मोब्लिब गैयाबा बिदिनो जा‌ गौमोन आरो दुनियाखौनो जोङो माने नुनाय नङामोन हर समाव।
औ
आथिखालाव मोब्लिब थानायनि थाखाय जोङो मोनायावबो सानावबो फरायनो हायो।
औ
खामानिखौनो होन खामानिखौ मावनो हायो।
औ
आरो आजिखालि मोब्लिबानो माने बुहुत था खामानियावनो हेल्प खालामो। जेरै इन्डासट्रि एरिफोरावबो गिदिर गिदिर लाइट लगायनाय गिदिर गिदिर ओ माने मेसिनफोर लगायनाय बेवहाय गा गासिबो माने मोब्लिब नङाबानो जेबो सोलिया आरो।
औ
ना नोंथां औ। बिदिनो जेरै नै दा गरम बोथोर ना नोंथां गरम बोथोराव जोङो गरमखौनो स यजानो सयजनो हाया।
औ।
माने आबहावा गाज्रिनि थाखायनो बुहुत माने गरमबो जासै दानि आथिखालाव बेखायनो जोङो गरमखौ होखारनो थाखाय मा जायो फांखा बाहायो नोंथां।
औ औ
दा फांखाखौ जोङो मोब्लिब गैयामोनबाथ' जोङो आखाइजोंसो गिसिब सिबनानै गावनि गोलोमदैखौ माने रानहोनांगोन जागौमोन आथिखालाव जोङो बिदिबो बाहायनांला आखिखालाव मोब्लिब थानायनि जोरै जोङो फांखाखौ जोङो सालायनो हायो दा बेफोर मोब्लिबनि थाखायसो जादों होननानै बुंजायो आरो जोङो दै लोंनाय टाइमाव मामोन गोदोहाय दिनाव दैखरनिफ्राय खावनानैसो लोंनांगौमोन नङाबा कल सेरनानैसो लोंनांगौ जायोमोन ना नोंथां।
औ औ
नाथाय आथिखाल मा जाखो मेसिन जुग जेखौ फैनाय लोगो लोगो आथिखालाव मा जाखो माने मेसिन बाहायनो हाबाय जों मोब्लिबनि थाखाय
औ औ
आरो बिदिनो जोंहा हेल्प जाबाय आरो जिउ खुंनाय राहायाव मोब्लिब गोनांनि थाखाय आरो दा नोंथाङा जे आंजों रायलायगासिनो आंबो नोंजों रायलायगासिनो बेबोथ मोब्लिब गैयामोनबा जोंना चार्ज जायाबो जानो हागौमोन ना नोंथां
औ थारैनो
गैयाबोलाथ जोङो सानैजों रायलायनो हानाय नङामोन दा बेफोरखौ जोङो मोब्लिब गोनांखायसो जोङो सार्स होनो हानानै नोंजों आंजों कनटेक्टआव थानो हादों नोंथां औ बेफोरनो माने मोब्लिबनि मोनसे माने हेल्प होनो हानाय मोनसे खामानिफोर आरो आरो बिदिनो गिदिर गिदिर बिल्डिंफोरखौ माने समायहोनो थाखाय लाइटआबो गोबां माने हेल्प खालामहोयो आरोखि
औ औ
जेरै बिलदिंफोर लुनायावबो लाइट नङाब्ला जोङो हरनि समावथ खामानि थायो नङा होमबा नोंथां
औ औ
औ हरनि समाव जोङो माबोरै गाजोल दोगौमोन माबोरै दंफां हागौमोन जोङो दा मोब्लिब थानायनि थाखायसो जोङो सानाव हायै खामानिखौ मोनायाव मावफुंनो हालायबाय जेनबा औ आरो बिदिनो बिफां लाइफां दामफायनायावबो मोब्लिब गैयामोनबा जोङो माबोरै दानसगौमोन हासगौमोन ना नोंथां बिफां दानफायग्रा मेचिनजे थायो औ बिसोरखौ जों माबोरै बाहायगौमोन आरो आजिखालि बिदिनो फरायसालिफ्रावबो ओ माने मोब्लिबफोर गैयाब्ला जोङो ओन्दैफोरनो मोनसे सोलोंनो थाखाय कम्पिउटार होयो
औ औ
औ बेफोरखौबोथ नोङो मोब्लिब गैयामोनब्ला जों सालायनो हानाय नङामोन औ आरो जेरक्स जेखौ जिरक्स मेसिन होनो जोङो नांगौ जायो मालाबा टाइमाव गावनि अरिजिनेल बुस्थुखौथ जेरावबो होनो हाया जायखौ जोङो अरिजिनेल बुस्थुखौ मोनसे जेरक्स फेस खालामो बेखौ जों बे मेचिनावसो माने सेबखांनो हायो बेखौ मानो थाखाय मोब्लिब थानायनि थाखाय नोंथां औ दा बे खायनो आं मोब्लिबखौ जोबोद गोनां होननानै सानो आरो मोब्लिब थानायनि थाखाय जोंहा बुहुत माने हेल्प जादों आरो जिउआवहाय दा नोंथाङा आरो माबाफोर मिथिबावो नामा
नोंगौ औ नोंथां बुंनाय बायदिनो गासैबो
औ
बाथ्रायानो सैथो
औ नोंथां
नोंथाङा जे बुंदों फरायसालिफ्राव गथफोरखौ ओ कम्पिउटार बायदिसिना फोरोंनो हानाय नङामोन मोब्लिब गैयामोनब्ला थारैनो दानि औ औ औ दानि जुगा ओरैनोबाबो कम्पिउटार जुग नालाय जोङो गथ'फोरखौ ओ हस्टेलावबो लाखिनो औ हस्टेलावबो जों गोबां गथ'फोर लाखियो नालाय जेनेबा गंसे हस्टेलाव बै गथ'फोरखौ हरनि समावबो ओं सोलोंथाइजों खारफाहोनो थाखाय
औ
ओ बै फरायसाफोरखौ बा गथ'फोरखौ जोङो फुंनि हरनि ओ जिखुनु टाइमावनो फोरोंनो हानाय बायदि ओ बै गथ' फोरनो मोब्लिबनि जोहै जों सोरांहोनो हायो आरो बिदिनो नांगौ बायदि जि कम्पिउटार क्लास बेफोरखौ होनो हायो मोब्लिबनि जोहै आरो औ एसेबां बुरजा गथ'फोर लाखिनाय बे गथ'फोरा गोदोनि बायदि आखायजोंहाय औ गोदोनि बायदि आखायजों गिसिब सिबै सिबै हर बारहोनांगौआबो गोरलै बाथ्रा नङा नालाय
औ नोंथां
मोब्लिबनि सुबिदायावसो बिथांमोनखौ फेन बायदिसिना लगायनानै
उम
गथ'फोरनो बै सुबिदाखौ होनो हायो आरो
औ नोंथां
औ दा बिदिनो आरो मबाइल मबाइलाबो मोब्लिब नि जोहैसो चार्ज जायो नालाय औ जुदि मोब्लिब गैयामोनब्ला जोङो ओइ गोजाननि सुबुं फोरजोंहाय जेबो कानेक्सन कमिउनिकेसन लाखिनो हानाय नङामोन होननानै आं सानो आरो। औ बिनिफ्राय आरो इदिनो मोब्लिबजों फ्रिज बाहायनाय जेरै
औ
बायदिसिना मैगं थाइगंफोरखौ गोथाङै बा थाजायै औ दोननो हानायनि सुबिदा
औ आरो आजि खालि बे ओ गेसजों जे जों ओंखाम ओंख्रि सङो जुदि गेस गैयामोनब्ला जोङो होमबा मोब्लिबजों ओंखाम संग्राबो दङलायना नोंथां अब्ला मो ब्लिबजों जोङो बाहायनानै इजियैनो माने संनो हासिगौमोनलाय आरो।
औ
औ
गोबां सुबिदा आरो
औ मोब्लिब थानायनि थाखाय बुहुद सुबिदा जाबाय आजिखालाव आथिखालाव नङाबा गोदोहाय दांग्रोम सिग्रोम केन्देल गंसे लेन टन गंसे बेफोरजोंनो थानानै दिन बारहोनांगौ जायोमोन हरनि समाव आरो आथिखालाव सिखावफोरखौबो जों गोरलैयैनो हमनो हाबाय थिखालाव औ औ जुदि सिसि केमेरा गैयामोनब्ला जों माब्रै हमनो हागौमोन दा सिसि केमेरायावबो मोब्लिबनि गोनांथि जायोलायना नोंथां
औ नोंथां
औ बेनि थाखायनो गोबां बिदि दंसै आरो मोब्लिबा जोंखौ बुहुत माने हेल्प खालामदों होननानै सानो आं। नङाबा गोदोबो बुहुद माने खस्थ'नि गेजेरजों गोदोनि आबै आबौमोन आदै मादैमोना। बारहोबोनांगौ जादोंमोन।
औ।
औ जायनि जाहोनाव सोलोंथाइनि फारसेबो एसे खम जादोंमोन जेराव नांगौ। टाइमावहाय बिसोर सोलोंनो हायाखैमोन मोब्लिब गैयैनि जाहोनाव।
गासैबो खामानियावनो माने जेसेबांखिनि जौगानांगौ एसेबांखिनि फावसायनानै थागौमोन आरो जोङो औ जाय खामानि जों दा हरनि समावबो मावनो हायो।
औ अब्ला नोंथां टाइमाबो जाबाय। समाबो जाबाय। नोंथांजों रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय गोजोननाय थाबाय नोंथां।
नोंथांनिसिमबो दे।